औ उम मा खबर
ओ ओ मोजां खबरा मोजां
ए ए मा मावदों
मा मावदों मा खोनाया खोनाया जादों हा? सोरनाव याव मुन्टुफारायाव
लाजोफोरनो
बेखायनोथ' खुरमायाथ' सोर खुरमानाव
फन बुग्राया थाब थाब रायजलायनांगौ
खोनानायाथ' खोनादों नों अबावहाय थाफैदों होनदां सोरनाव फैदों
गेट गोनांआव साहा
ओ
ओम माहाजोन आरो उम लामायाव नेट गैयिखाय लामायाव हा
ए एल्साबो थांदों एलस
इलिसा थांआखै आं हारसिं फैदों
सादुआलाय माथो ओ न'आवनो दङ सादुआलाय मावदों
सादुआ खामानि मावहैदों
सोरनाव
अल'खा मोनाव
अलखा मोनाव खामानि मावदों ए आं बिसिना खामानिआ जोबाखै आरो जोबाखै
एसे मावहैदो साननै नांबावगौनोहाय साननै नांबावगौनो उमहो
ए मा ओंख्रि जाखो?
ओंखाम जाबाय? ओइ माबासो खांख्रिखल खात
जायाखै गावन खोनाया उम ए
खांख्रिखला बाथोन।
औ खोनादों नोंनो खोनायाखैदां? ए आं खोनादोंथ' मोजां खोनादों आङो उम ए राजाया गाइखेर जानायखाय सोरनाव
बेनावनो
औ ओहो बुआखै
ए ओम
सो
आमफाय राय्लायबाय थानो थिनदों दानि मास्टारा फन खालामदोंमोन
ए
गाव समबारावहाय फैसाखौ माबा खालामना होफैगोननो
ए
समबाराव फैैनो सोलाबगोन बिदि गावसिना लोगोआ बख'बाय नो। उम
मामाया मैया ना मालाबा हरदोंमोनहाय रायलायनो मोनाखै बोरैबा दानलांफिनदोंनो। ओरै राजा गाबदोंमोन ना बेबायदि जादों आरो आंनाब रालाय दाबाय दिनै रायल्लायजाय खालामदों हननि मामाया
एराय्लाय जाबाय होनोमबालाय दा दे दा रायज्लायसिन रायज्लायसिन रायलाय रायलायनांगौ समबाराव ज' गासिबो जाजोब जोबनायनि
रायज्लायनो रोंलायलाङाहाय आं खोथाफोरखौनो मोना
आंना मुलि गैया मुलियानो बायनानै जानो हायाखै ओमफ्राय नों मुलि जानानै एसे मोन्दोंना मोनाखै आन्दाज
बेनो बेसोहाय आंबो बेखौ जाखांनानै जानो हायो नङाहाय फैसा गैयाना
फैसा गैया बेहालाय एक केजि खमायबायनो मैया सुजादों।
सोरो
सपनाया
ए उम उम उम खमायदोंना खमायाखै मिथिला दा फैनानै मालाबा सुबायबायबासो मिथिगोन आंबो बिदिनो अजन खमायगोनदां साननानै जाथ'बाय थादों आरो
बाव दा जानायानो बावखायाखैबा दाखालि
गेसनि गेसनि मुलिखौ जाथाराखै नालाय आङो ओमफ्राय बियो दायो दिनै मोनायाव थानला बिखानि जौसिन सां सां सां सां उदै गिद जानाय बायदि मोनदों ओमफ्राय दासो खनब्रै सयबारसो हासुगारनानै सो दासो मोजां मोनलांबाय आं
हम
ए गाज्रि मोनखादों थांनो हायासां गेरआवबो नङाबालाय आं साराय पासथायावनो सिखारदोंमोन साराय फासथायाव सिखारनानै दाउनो आदार होखां माखां साजिसिगौमोन आरो आं मोखां हारि सुखांनानै मुलि लोंनो नागिरबानो जाला। उन्दुनासो थाफिन दे आ जि सिमांसो नुलाबायबाय ओमफ्राय।
हम हम
सोरावनो बिदि जादों बिसहा मालाय जेबो जायाखै दांखा सिमाया
मालाय बिहामजोबो दंफैयो फुरथिसो आं फैथारा थै नालाय दाखालि दाबसेयावबो थांबाय माबाय फ'ना खालामहरगोन सिन दासो फैनो सोलाबदों न'आवबो घथ'नायानो घथ'नााहाय बोरसा बिफैया बोरसा बि बारसा बिसाया लोंफिननानै गोदाव सोराव मैया मानसि मा मैया बुहोलायनायसो जादों।
मानोथो बिलै देहायानो बिदि जाखाबाय मानोथो बेखौलाय मानोाथो लों मजाखो
थांनाय बोसोर सोराव दा बायदियाव ज एन आर सियावव मास मोनसे गाहाम थाबाय मोजां खालामना लाबोबाय।
उम
आरो अखालि बिनि सिगां लकडाउन लकडाउनाव ओमफ्राय आरो माबालायबाय
उम
बेमारखौ फाहामनानै होलायबाय आरो
मानोथो गारनो हायि जाखो बेलाय
आरो नै हाबो इसे बुरजा दाहार थाखा गारनानै माबा खालामना होबाय दा मेगना थाइनै नुनानै देरला सोलोंबाय थाबायना
ए ओरै बिमायाबो जाखाया गावलाय मानोथो एफाग्रा लोंबाय थानांगौ जाखो।
याबो जालाायो मैया एगार'थासोसो एगार'थायावसो एगार'थायावसो सफैबाय बेखौनो थांनानै
टिबिलाव दंफैयो
सिबिलाव गैया हैइ अना खाना बुआाबाबो जालाहाय मानसिखौनो एसे बुनानै थिग गैयाबा मानजाजालायनाय गबाय
सोर बुखो।
ना जिरानि फाव
जारलासै न जिरा फैदोंमोन।
एखदम बेलेग बेलेगखौ बुहोबाय हाजिरायानोथ' अयथासारखौ खस्थ' मोनसै फिसायाबो सानै सानै हनै थाखा फैसाबो मोजां हरनो हाला रागाया जालाय लांबाय दा फैसा थाइसेबो हरनो हाला हनै फिसाखौ दोनहरनानै
उ खि जानासोहाय बिदि जाजारसे बोसस बिदिबथाय बिराद गोदाव सोराव जायो।
गोदाव सोरदाव जायो दा।
उ जानलासो राथाव दां मास मोनसे दां
दा नोंनि मबाइलजों आंनाव हरबावहाय
दाहाय हरगोन र' दा दानो हरनो हाथ' आं बांद्राय बांद्राय थाब थाब माखौ रायज्लायनो आं खोथायानो मोना।
हो नोंनानाव नोंनाबो जाबाय दिनैनिफ्रायसो जादों।
औ दानि मामाया बानायफिनदोंमोन आरो। ओमफफ्राय होनबाबो मोजां रायज्लाय जायाखै माथो थबनो खोनायाासो जादों। ए नेट गैया बिसिोरनाव नेट गैया ना खान्दामोननाव
औ
खान्दा मोननाव नेटआनो नाङा जोंनावबालाय मोनो आरो एसे।
गमथा जोंनावो बोथोरानो एखदमबारे ओं फन रायलायनायखौ हनै फिसौलायसो जि फुरथिथार गावसो बुजिनाय बायदिबो गावजों रायजलायनो सानदों द बिमा लानानै मोजां मोनो आ थे हो
ए रायज्लायबाय था नै नोंसोर बिसोरो होनहरदों आरो आं समबाराव थांनानै थिग खालामना हैनोसै होननानैहाय।
ए हजोंनिया
द जों एबार नंबार जागोन बै रबनाबा
एखेदिना बारा जायाखैदां खैब रायलायायो ओरैनो दोनदसायो। गलफना जों खनसेल'सो रायज्लायनो मोनदों आबु फ थारासोआ कमप्लिट जाबाय आ माथो ए बहैजोबबाय न ए सपना थास कमप्लिट जाबायनो मोनसेास माब सहै
जोंना जायाखैदां ना जाबाय
आं बिदिखौ रोङाहाय माबा खामनानै हरनो थोनदोंमोन आं रोङा रोङ रोंजों दा रैरुब मोननाव थांगोन आं होनहरदां ओमफ्राय नोंनो फट'खौ साफायना हरगोन होन्नानै दानि माबा होनहर दोंमोन आं रोङा बिदिखौ
उम उम उम नोंबो रायलायाखै दा माथोना नों रायज्लायबाय थादों।
रायलाया आं बुनो रोङा दा रैरुखौ बुहरनो होबाय रैरुब बुहरबाय दा नोङो बुहरबाय नालाय
उम
बुहरनाया नोंनिया दस जासिगोन आंनिया आद आं बुनायानो जायाबा नोंसोर हरबाल' आंनिफ्रायबो कलखौनो जायाखै माब्रैथाय
उम जोंनाबोसो हनै मामायाबो बा सफैनायसो मालाय बुह्रबाय थादों।
उम सफ'नाया सफनाया बुहरखागोन सफनाया दहाय बुहररबावबायदां होनबालाय आंजों रायज्लायखांनानै।
रायलायखांनानैथ' नोंनो हरबाय नै दानसे थानानै।
उन्दुलायथारबावलाहाय बेबो गरमथार
मोनायावसो दिउथिया बेहा जोनो जोनो आरो सान्दुंबो गैयाना बोथोरा
औ सान्दुङा गैबाङा होनोमबाव बिराद जोनो जोनो
खैसाफ्रा गाज्रि जायो बेरायगौ बेरायगौ सानबाबो थाबायनो हायिनि थाखायनो बानानै बेरायलाहाय आङो।
थाबायनो हानोबा
गायलुं गायथुंनो सानायफोरनि न'निफ्रायनो ओंखारनो गोसो गैयैसो जालाय लांबाय। गोसोआलाय अबबा अबबा थांगौ सानो बेरायहैगौ आं सानो।
सानायफोरखौनो माथो खालामबावनो।
अबबा थांबा
होमबाबो एसे एसे नोङो बै न'नि माथर रिथिं एसे एसे थाबायबा मोजां जागौहाय।
मायाव?
गारनानै थाबायगारना एवप्रेसखौ लोंनानै एसे था-थाबायबा एक्सारसाइस बायदि जायोना। फुङाव बै एप्रेसा साबायदिया साबायदि खौ लोङोदा नोङो? उम बेखौ लोंबा रेज जें मोनो ओमफ्राय साफा मोनो ओमफ्राय हासुगारबाय थायो।
रिजेंखौलाय आं बिदिनोसैहाय मा होनो आरो आंना दा मालाबा-मालाबा हासुवाबो बेखौ लोंबाबो मालाब-मालाबा हा हासुयो फाग्लासो। अफ दोनैसि हासु दा नै एगार'था जाबा खनसे लोंबावनोसैलाय।
औ।
ओंखामाथ' दाहायसो जागोन आं बारथा एथायावसो जाखायो आङो।
ए।
बेहा हस्पिटालनिफ्राय फैनानै लोंफैबायनो आरो बेना टाइमा बेना मिलायबाङा डिउटियाव थांनायखाय आरो फ्लाक्सबो गैयानो लगायना लांनो।
ए आंनाबो दिनैहाय माबायासै। लेट जाबाय लोंनाया आदथासोसो लोंबाय आं माने आंहाबो उन्दुफिनना थानांबायना लोंनोनो गोसो जायासैबा एकदम होमबाबो आं लोंसोबबायसो लोंसोब सोबनानै दा हासु गारनानै एसे मोजां मोनलांबाय आरो। थाबायबायबो थाबाय।
एसे फुंफ्राव-फुंफ्राव थाबायबा मोजां मोनगोन फुङाव आं मोजां मो थारबायमोनहाय लामैनो बेजों लोगोसे एक्सारसाइसबो जानानै दा दोनलांग्राबो गैला। एक्सारसाइस खालामनोबो दोनलांग्राबो गैया। गारिबो रोंला बेटारि बारानो लानानै बेसे फैसा गारनानै थांनो। ननि सकुटि थावसोनाय बावरो।
खिथा हरनायखौ खालामो आङो खालामनायालाय मोनायाव खनसे बेला फुङाव खनसे मोना-मोना खनसे। खालामो बेखौ खालामबासो एसे स्र' मोनखायो दायो।
सोर खिथा हरनाय?
आङो बै सिभिलावहाय हारानि डक्टराव थांखांबाय दा खनसे। बारा जाखांनानै बेयाव फोरोंहरदोंना बेयो। खिन्थाहरदों बेजों बेखौसो खालामबाय थादोंबा आं दायो।
ए दि जेखौनो मोनो बेनो बे एक्सारसाइसफ्रालाय।
बे-बे थाफ्लि सानाया थाफ्लि सानाया। गैया आरो दायो। ओमफ्राय बे हान्थु सानायजो थाफ्लि सानाया दायो गैस्राया आरो दायो ओमफ्राय। साहांबो मोनाखै आरो माने बेखौ खालामबाय थायो आरो।
उम।
एपफा सानाया रोदा बोगथों-बोगथों सानाया बे गैया आरो।
थोद आंनाबो सिङा-सिङा बायनो बायदि साग्रा जाथारबायमोनहाय। बेथिं थांलाय इथिं फैलायनो खालामनाय जाथारासै आंहाबो।
बेल गाननो होदोंमोन आरो बेलखौनो बायनो हायासै दा नै खामानि मावबा बेल उम-उम हा ओंखायथ' हाजार थाखाफोरनिखौ बाय बांद्राय खमनिखौ बायनाङा होनदोंमोन आरो। डक्टरा दा बेखौनो बायनानै लानो हाया।
उम।
बेल बायबा माने नोङो खामानि मावनायाव बेलखौ गान होनदोंमोन आरो गसंबा थाबाय ब्ला अजना खावसे थालाङो होननानैहाय।
उम।
रेजें जायो होननानै। हाब मा लांखावनो होन-होनखादों हजोंनो। बेल खोथाखौनो बुजियाखैदां गावहा।
दान औ नै दानथारसिगोन दानबायानोदां हेलौ।
अरजाया।